हेल हेल औ हेल औ हेलौ हेलौ
खोनादोंना?
औ खोनादों नों ओं खोनादों।
अ नोंथाङा बोरैहाय दङ
औ
हेल औ औ नोंथाङाबो। बोरैहाय दङ बुंदों।
आंङो दायोथ मोजाङैनो दं नोंथां आरो नोंथाङालाय बोरै दं
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ
औ नोंथां हागोन दे नोंथां। सम दङ आंहा।
औ बिदिब्ला जोंङो ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथां दे अब्ला जागायजेनसै खोमा?
खोनायाखैनो नोंथां?
औ हेलौ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ गिबियाव गिबियाव होमब्ला नोंथांनो
नेरथालै हेलौ नेदा मोजां नङा नामाथो नोंथां? नेटवर्कआ माने खोनाया खोनादों खोनाया खोनाया जादों।
दा दा खोनायाखै?
औ
अ अ अ माने नों आंज मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा ओंख्रिनि
खोनायाखै
गानोथां।
अ बिदिब्ला माने। जोंनि बरफोरनि जानाय लोंनाय ओंख्रि होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौना थारैनो।
औ नोंथां मिथियो।
बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा बरफोरा मोजां मोननाय ओंख्रिफोरा जेरैहाय बरफोरा गोदोनिफ्रायनो गोबां दोरोङारि हिसाबै मोजां मोननाय ओं। ओंख्रि दङ नङा होमबा ओ जेरैहाय जोंहा अनला जों दाउ सबायजों, साम बेबायदिनो मैथाजों जोंना गोबां रोखोमनि ओ ओंख्रि दं आरो अमाजों नारजि बेफोरबो माने बर'फोरनि मोनफा मोनफा मोजां मोननाय ओंख्रि आरो
नंगौ औ नंगौ खोनादों नोंथां औ
अ नंगौ ओ बिनिफ्राय बेबाद बिदिनो माने बरफोरा गुबैयै ओंखामखौनो मोजां मोनो आरो बेनि उनावहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि मोजां मोननाय दङ जेरैहाय जोंहा ओ सबायजों साम अनलाजों दाउ बेबायदिनो आरोहाय मैथाजों ना अमाजों नारजि बेफोर माने बरफोरनि मोनसे ओ जोबोर मोजां मोननाय ओंख्रि आरो ओ आरो बेजों लोगोसे मान माने ओ बे ओ अमाजों नारजि जायखौ बुङो नारजि बे नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै जोङो फाथो आराम बिलाइ आरा बाथाय माने बेखौ ओ हाना लाबोनानै बिलाइखौ खानानै माने सान्दुुंआव फोराननाय जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो खौ ओ जेब्ला संनो गोनां अब्ला बेखौ जेब्ला गोरानै मोजाङै रानो आरो खायफा बेखौ ओ सिफ्लेनाय एबा मेनानैबो जानाय होननानै जों मिथिनानै मोनो आरो आरो खायफाया जेनेबा ओंख्रि संनो थाखाय माने बे खौ मोजाङै गेब्ले होनो थाखाय माने गोजो गोबावै माने खायफाया, ओ दैयाव सोमहाबनानै दोनो आरो खायफाया बेखौ गोबाव ओ समसिम रुनाय जायो आरो दैयाव बेबादिनो जोङो माने बेखौ गोबां रोखोमनि जेरै अमाजोंबो गासैजोंबो ओरैनोबो माने रुनानै संनानै जाजायो आरो अ आरो आरो बेबायादिनो जायखौ बुंबाय नारजि नार्जिया माने ओ बरफोरा माया नारजि खौ लाना गोबां रोखोमनि फोथायनाय फोथ फोथाय नायबो लाखि खियो जेरैहाय जोंहा जायखौ बुङो बे नारजि ओ नारजि बुङोबा जोंहा ओ फ्लुट थाङोब्ला जेनेबा बे नार जिया माने फ्रुब फोरजों गोदोनिफ्राय एंगार हायि सोमोन्दो दंलायो जेरैहाय ओ जेनेबा सासे मानसि थैबा माने बेखौ सोमोन्दो नागारलायनायनि थाखाय बे नारजिखौ जाहोनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव, ओम आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोजाननिफ्राय आलासि सिनाय मोनै आलासि फैयोबाथाय जेनेबा बेफोर ओंख्रिफोरखौ माने जोङो संनानै होआ जेन नायनो बायो सोमोन्दो नागारलायो बेफोरबादि बेफोरबादि माने नारजिया जों जोबोद सोमोन्दो जेनबा एंगारलायनो हायि सोमोन्दो दङ होननानै जों फोथायो आरो
औ
आरो बुंनो थाङोबा माने जों जोंहा गोदोनिफ्रायनो बरफोरा बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोंहा दङ ओ बे खारदै ओंख्रिखौ जों जानो जेरै जों मोनसे अनला संनो ओं अनला अनलाजों दाउ संनो गोनांबा जेरैहाय जोङो ओ गिबियावहाय माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोनो आरो सोमहाबनानै जेनेबा बे माइरङा गुरै जाजासिम आरो एबा रैहाबजासिम आरोहाय जोङो बे जोंनो जेब्ला दैया सरनो बेखौ जोङो मोनसे आयजेंआव दोननाय जायो जेब्ला दैया सर खांनानै जोङो बेखौ ओ-जेनेबा उवाल एबा ग्रेन्डार मेसिन बेफोराव माने दिंखि बेफोराव देनायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला जोङो देखांनानै जोङो बेखौ गुन्दै खालामो अब्ला अन गुन्दै खालामनानै उनखांनानै जेनेबा जोङो बेखौ दै ग्लब ग्लब गोदौनाय ओंख्रियाव जेनेबा होनाय जायो। बेबादिनो जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि संजायो बेयाव जोंहा गोखा जेरै बासिबार बेफोरखौबो होफानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ थारैनो नांगौ नोंथां।
बेबाददिनो बुंनो थाङोब्ला माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे खारदै ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो आरो जोंहा गोदो गोदाय बांसिन। सिनै जोङो बेबादि खारै खारैजों जानाय रुनानै जानाय हांनानै सावनानै जानायफोरखौ जों बांसिनै मिथिनो मोनखायोमोन आरो गोदो गोदायहाय माने जोंहा बेफोरबायदि आथिखाल। आथिखालाव जाबादि ओंख्रि जायो बेबादि जायामोन गोदो जोङो माने गावनि न'खरावनो माने बेफोरबायदि हासारि बे रासायनिक हासार गैयि बेफोर ओंख्रिफोरखौ बांसिन जानाय मोनोमोन आरो। जेरै मिथिंगायाव मोननाय गासै मैगं। थाइगंफोरखौनो बिसोर बांसिन बुथुमनानै रुनानै बेफोरबायदि संनानै जानायखौ मोनो जेरै बहाबा मैहुर खालामनो थांबाय बिसोरो जेनेबा मासे जिबि। फोर जेनेबा जाग्रा बेसादफोर मोनबा बिसोरो बांसिन माने अबेबा फुख्रियाव नाफोर मोनबा माने बिसोर हांनानै सावनानै मेनानै जानायखौ जों मिथिनानै मोनोमोन आरो। आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलफोराव बेबादि जानाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि जानाय, जानाय जायो नामा एसे फोरमायनो हागोन?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै ओ मैगं थाइगं बा ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो जोंनि ओनसोलावबो बिदिखौनो जायो। दा ओ जोंनि ओनसोलावबो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि अनला, अमा नारजि, ओमफ्राय- सबायजों दाउ,। ओ-सबायजों औ सबायजों सामजों, ओमफ्राय। बिदिनो थालिर फस्ला ओ ओ नाफाम बेफोर बेफोरबायदिखौ गोबां रोखोमै गुबुन गुबुन रोखोम। खोमनि मैगं थाइगं आरो हाग्रानि मैगं जेरै ओ थास' ओ दिंखिया। मानिमुनि बेफोरबायदि। गोबां रोखोमनि ओ- मैगंफोरखौबो जोंनि माने ओंख्रि महरै जोंनि ओ- ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। दा ओ- नोंथां। औ नोंथां, औ। माने नोंथाङाबो। बुंलांखाबाय जे ओ- बे नारजि, अमा नारजिनि ओ। खौ मानो, मारै जायोबा बेखौ ओम जानायनि जाहोनाबा मारो मानो आलासिफोरनो होनाय जाया बेखौ नों नोंथाङा बुंलांखाबाय जे आरो औ आरो अनलाखौबो बोरै बानायो बेखौ नोंथाङानो बुंलांखादों दा आङो एस से ओ थालिर फस्लाबा ओइ नाफामनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
अ नोंथां जागोन।
औ थालिर थालिर फस्लाखौ बानायनायनि ओ माने माबोरै बानायो होनब्ला बेखौ जोङो ओ थालिरखौ दानसनानै बा थालिरखौ दानसखांनायनि उनाव बिनि गेजेरनि मादा मादा होनगोन बेखौ माने बे मादाखौनो जोङो ओ बिदि फिस फिस फिस सानानै बेखौ ओ मा होनगोन बिदिनो थावआव स-संख्रि फानलु सुनानै सुखांनायनि उ उनाव बे बेखौ फिस फिस हाखांनानै सुखांनायनि उनाव बेखौ संख्रि फानलु थाव होनानै बेखौ सेरनानै बेदर बा बिदिनो ओ थालिर गोजाबो बेखौनो ओ संनानै जायो नोंथां बेखौनो जोङो थालिर फस्ला होननाय जायो आरो ओ बै नाफामा जाहैबाय ओ बेखौ बाथोन बायदि जानाय जायो जायखौ जोङो ओ मा होनगोन ना मावाबा फिथिख्रिफोरजों फोरखौ फोराननानै फेसेवनानै बेखौ जोङो ओ गुन्दै खालामनानै बेखौनो माने फेसेवनानै जोङो बेखौनो ओ बाथोन बायदि ओ एसे एसे जानायखौ नुनो मोनो नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो माने बरफोरा नाफाम होबाबो माने बर फोरनि जोबोद मोजां मोननाय ओंख्रि आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव माने नाफाम होनबाथ' गासैबो मिथिखायो आरो बेफोर नाफामफोरख माने ओनसोल लाना ओसोल एसे गुबुन गुबुन आलदा आल दा बानायनो रो खोमखौ जों नुनो मोनो आरो। ओब थिग बेबायदिनो बेफोरखौ ओंख्रिफोरखौ माने गास जेबो बर'फ्रानो मोजां मोनो होननानै जोङो मिथिखायो अ बेजों ओ बेजों ओ बेजों लोगोस माने ओ जोंहा ओ जायखौ बुङो जों खारदै बे खारदैखौ जोङो बानाय होमब्लाथाय मानो जोंहा गिबियाव थालिर दं थालिर दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो ओ जेरै जोङो खारदै होनोबा बेद थालिरखौ जेब्ला बिनि सिंनि मादा आरो मादाया बांसि बिदिनो गोबाब जायो होनना जों मिथिगौ बेजों लोगोसे जों थालिर फोस्ला खौबो माने मोजाङै दाननानै जोङो माने सानदुंआव जे बियो गोरान जाजासेम माने अराव सावनो हाथाव थावसिम माने जोङो बेख ओ मोजाङै फोराननाय जायो आरो जेब्ला बियो रानो अब्ला माने बे खौ अराव सानानै गुन्दै खालामनानै बेखौ माने बेनि गुन्दैखौ माने मोजाङै सालिखननानै मिहि खालामनानै माने बेखौ ओ दैजों सरहरनाय जायो आरो माने मोनसे आइजें इफोरदि बिब फुदि लानानै माने जोङो दैखौ मोजाङै सरहरना माने बेखौनो खारै महरै बाहा बानायनाय जायो आरो ओ आथि खेलाजों खारो खौबो गोबां बेबादि जिरनायखौ नुनो बायनायखौबो गुबैयै खारै होनोब्ला जोंहा गोदो बायनाय बेखौ जोङो जिरखायो आरो आथिखालाव जों बांसिनो सदा बेफोरदिखौ माने फायनानै संना जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव ओ थिग बेबादिनो माने बुंनो थाङोब्ला बेफोर माने जोंनि मोनफा मोनफा बरफोरा गोदोनिफ्रायनो जोंहा बेबायदि ओ मावबोनानै एबा गावनि आख आखाइजोंनो बानायनानै जाबोखायोमोन आरो ओ थि ओ थिग बेबादिनो बुङोद थाङोब्ला अ सबायजों सबायजों साम' जेरैहाय जोङो बे सामखौ जोङो साम'आबो गोबां रोखोमनि साम' गोलाव साम' थुमफ्रु बेबायदिनो ओ साम' साम' लादाय बेफोरबादिन साम' गिदिर गिदिर बेफोर खौबो जोङो ओ जेनेबा दैमाफोराव दैमाफोराव जोङो जेनेबा खननो थांनाय जायो आरो जेब्ला जों सामखौ खननानै लाबो अब्ला माने बेखौ जोङो गोबावै सोम हाबना दोनो बेनि उनाव माने जोङो बेनि ओ साम खौ माने ओ साम नि दाखोन थायो बेखौबो गारनानै माने मोजाङै जों माने मोनसे जलंगा एबा मनाफोर लाना मोजाङै बेनि जेन गिरुवा खारो गाज्रि मैलाफोरा खारो बेनि थाखाय माने जों मोजाङै हुख नाय जायो आरोना ओ जेब्ला बेखौ जोङो ओ साम' खौ जोङो एर ओ रुनानै खायफा खायफा रुनानै एरखनानै आलुफोरदुंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो माने बेफोरो ओ मान माने बेफोरो गोबां रोखोम जों जाजायो आरो ओ थिग बेबादिनो ओद थिग बेबायदिनो माने साम आबो जोंनि थाखाय बर' फोरा माने गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनो आरो जोंहा साम खननो थांनायावबो गोबां रोखोमनि फोथायनाय दङ जोंहा गोदोनिफ्राय जेन फुङावसो थांबाथाय साम' जागाय बेफोरबादिखौ जों माने बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनफा मोनफा फोथायनाय दंखायो होनना जों फो जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
सो जोंहा गोदो गोदायनि जानायजों माने दानि जानायजों गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो ओ बांसिन ना थि ओ मांसिनानो माने गोदोहाय जों बहाबा फख्रि बिलोफोराव ना गुरनो थांबा बो माने बैफोर नाखौ मोनबोबाबो जों बांसिनो माने जेरैहाय जारि बिलाइ मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं बेफोरजों बांसिनै रुदबना